नोंथां। खोनादों ना?
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां मा?
औ आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रासो मोनथिनो लुबैदोंमोन।
ओ मा बाथ्रा सोंनो लुबैदों नों नोंथां?
माने आं मिथिनो लुबैनाया बेनोदि माने गोदोनि सोलोंथाइ लानाय आरो दानि सोलोंथाइ लानायाव नोंथाङा मा फारागथि नुनो मोनो? बिनि बिनि बागै एसे फोरमायना होनलाय नोंथां?
नोंनो एसे फोरमायना होनसै होमबालाय। गोदोनि आरो दानि गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ गोबां फारागथि दङ आरोसि ना।
अ।
गो-गोदोहाय जाहैबाय जोंनि गोदोनि जुगाव जाहैबाय डिजिटेल जुग गैयामोन। बिदिनो जानबुं कम्पिउटार बेफोरबायदि माने बेसाद गैयामोन आरखि ना। गोदोहाय दा दानियावथ' बेफोर गासैबो बेसादा थाजोबनायनि थाखाय गोरलै जाहैबाय गासैबो सोलोंथाइ गासैबो बुहुमनि खोथा खौरांफोरखौनो दा जों जानबुंनि गेजेरजोंनो गासैबो मोनजोबो गासैबो नागिरनानै जोङो माबायाव गुगोलाव नागिरबानो जों गासिबो नागिरनानै मोनजोबो नालाय दा फरायनायनि सायाव दा गोरलैसिन माबा फैबाय आरखि ना? गोरलैसिन जाबाय दा दानि जुगाव फरायनायनि बागै। दा बेनो आरखि ना।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ ओमफ्राय माबाफोर सोंबावनो नोंथाङा?
माने सोलोंथायाइयाव जेनेबा गोदोथ' एसे सोलोंथाइ लाबानो साख्रि बाख्रि मोनोमोन दा नाथाय मानो मोननो थांदिया?
ओ गो-गोदोनि सोलोंथाइया एसे माने एसे फरायबानो एसे माने मो-मोजां गुन गोनां जायोमोन आरखि ना? गोदोनिया एसे गोदोनि माबानाया फोरोंनाय आदबफोरा एसे गुबुन आलादामोन आरखि ना। दानिया एसे आलादा जाहैबाय दानि जा गोदोनिया जाहैबाय नों साननानै नाय नोङो जेनेबा गोदोनिया नोङो जि थाखो सिम फ जि थाखोआव नों जेब्ला आनजाद होयोमोन अब्ला बै जि थाखोनिफ्राय नोङो से थाखोनिफ्राय लानानै जि थाखोसिम गासैबो बिजाबखौनो नोङो फरायजोबनांगौ जायोमोन।
अ नंगौ नामा?
गासैखौबो फरायजोबनायनि गेजेरावनो गासिबो बैफोर थाफाजोबो नालाय दा नोङो सेनियाबो नैनियाबो थामनियाबो ब्रैनियाबो बानियाबो द'नियाबो दाइनाबो गुनियाबो जिनाबो गासैखौबो नों फरायजोबनानै खेबसेनो जि होजोबनाय जाय जि क्लास जि थाखोखौ नोङो आनजादखौ होजोबनांगौ जायोमोन नालाय दा बैफोरो माने गासैखौबो नोंनि गोसोआव थाखाजोब्बाय नालाय बेफोरो माने नोंनियाव मा दङ' मा गैया बेफोर गासिबो नोंनियावनो थाजोबखायो नालाय दा बेफोरनि थाखाय माने बैसोर माबाया फरायसाफोरा माने गोरों जायो आरखि ना दा बेफोरो जाहैबाय दानिया जाहैबाय जोङो जेला जि थाखोखौ जि थाखोआव आनजाद होयो अब्ला जों मा होनोमोनलाय जि थाखोनिल' गासै बिजाबखौ फरायनानै जों होनांगौ जायो दा बैफोर जों फरायबोनाय उन्दै उन्दै थाखोनि थाखोखौ फरायबोनाय माखासे बिजाबनि मा होनो नियम नितिफोरखौ जोङो माने बावबोफिनजोबनाय जायो आरखि ना। दा नोङो साननानै नाय जेनेबा साख्रि बाख्रि मोननायनि खोथाया जाहैबाय दा जोङो बैफोरखौ बावबोजोबखाबाय नालाय माखासे दा नैबे जेनेबा माबाफोर जेनेबा साख्रिनि खामानिनि जोङो आनजाद होनांगौब्लाबो माने दा बैफोर उन्दै उन्दै थाखोनि माबाफ्रानो माने गासैबो सोंनाय फिननाय गासैबो बेफोरनो माने फैजोबो नालाय दा बेफोराव जोङो एसे आन्दायो आरखि ना। दा बेयो आन्दायनायनि खार'नाव जोङो माने दानि फरायनायनि ओमफाय गोदोनि फरायनायनि फरायसाफोरनि फारागथियावनो दा बेबायदि जायो आरोखि ना गोदोना एसे फरायबानो माने खामानि मोनोमोन सरखारनि साख्रि मोनोमोन दा बेबायदि आरोखिना। दानिया नोङो जि थाखोनिल' बा जि थाखोनि फरायनानै नोङोथ' जायाना बै उन्दै थाखोनि फराय बिजाबाव थानाय गासैबो सोंनाय फिन्नायानो नोङो फैजोबोबा दा नों बैफोरखौ बावनानै थाबायबा नोङो दा नै बे साख्रि बाख्रिनि एग्जाम होनायाव दा बेफोरो आनजाद होनायाव बेफोरो दा मा जोंहा माबा जानोसै आरोखि ना। गोरा जानोसै। दा बेफो बेफोरनि खार'नाव बेफोरनि जाहोनाव जोंनि मा साख्रि बाख्रि मोननाया एसे गोब्राब जाबाय आरोखि ना।
आरो गाहाय जाहोना बेबो जागोन दा़ नोंथां आंनि साननाय मथेयाव ना। माने दानि जुगावथ' सुबुं सानखोआबो बांसिन जालांबायना
औ।
गोदोहाय आरो खममोन। आरो गोदोनिया जेनेबा सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे हा हुफोराबो गोबां गोबां थायोमोन ना।
औ
सायावबो एसे माने बिदिबो जायो सानोमोन आरोना सोनारो सानदों आङो ओमफ्राय बेथ' थांबाय दे नोंथां आरो आं नै मोनसे माने मिथिबावनो लुबैदों दि
ओ
माने दानि गथ'फोराथ' माथो क्लास टेनखौनो क्लास टेन मेट्रिक आनजादखौनो माथो मोजाङै उथ्रिसारनो हाया आरो उथ्रिसारोबाबो हनै कलेजाव थांबानो फरायसालिमायाव थांबानो माथो गारि लानानै लामा ससेयाव थांबानो माथो सौग्रावलाबायनानै थैनाय नुनो मोनो बेफोरनि बागै नों थाङा मा बुंनो सानगोन। सोरनि गोरोन्थि? थि दं बेयाव।
बे गोरोन्थियाथ' जाहैबाय बिनि गेजेराव बिमा आरो बिफानियावबो थाबाय एसे आरो गावनियावबो थाबाय दा बेबायदि आरो दा नोङो जेनेबा जेनेबा नोङो दिनै गथ'आ जि थाखो पास जा जि थाखोखौ उथ्रिसारबाय दा नोङो जि थाखोआव उथ्रिसारनाय लोगो लोगोनो जोंनि बिमाफ्रा माने बिफाफ्रा एसे रंजानाय मोनो एसे मोजां मोनो। दा बेफोरनि थाखाय गावनि फिसाखौ अननानै जेनेबा मोजां मोननानै मोजां जाथों होननानै जेनेबा फरायसालिमायाव थांनो थाखाय सुबिदानि थाखाय नोङो जेनेबा गारि बायनानै होबाय दा बेफोरबायदि बायनायनि उनाव गथ'खौ मोजां जाजानो लुुबैनायाव दा गथ'फ्रा माखासे गुबुन लोगोफोरखौ लोगो मोनदेरनानै माखासे माबा जायो आरोखि ना बिसोरजों गोरोबनो हायियाव माखासे गावखौ जेनेबा गावनि माबाखौ जेनेबा लाखिनो गावनि धैजखौ लाखिनो जेनेबा हायियाव बेफोरबायदि बेरायला बेरायलि जानायाव माने माबा जायो आरोखि ना गोरोन्थि जायो दा गाज्रि जायो। दा बिमा बिफाया अननानै बायनानै होबाय। दा गथफ्रा मोजाङै जेने जेनेबा माबानो रोङासै जेनेबा दा बेफोरनि जाय जाहोनाव बिमा बिफायावबो एसे थाबाय आरो गावनियावथ गावनि गावनि थैज्यखौ लाखिनो हायियाव जाबाय दा बेफोरबायदि आरोखि ना जाहोना बेफोरनो। गाव गावनि सायाव थाबाय बियो आरो बिमा बिफानि सायाव थाबाय। अननानै सुबिदानि नि थाखाय गथनि गावनि सुबिदानि थाखाय मोजांनि थाखाय गारि बायनानै होबाय दा बेयावबो मोजां जायासै दा बेफोरबो गाव गावनि सायाव आरो बिमा बिफानि सायावबो थाबाय आरोखि ना।
ओ ओमफ्राय ओ दा सोरबा सोरबायाथ ओमफ्राय बिदिनो क्लास जेनेबा थाखो जिखौनो उथ्रिसारनो हाया बिनि जाहोना नामा
जाहोना बेनो जोंनि दानि जुगाव गासिबो माबा जाहैबाय जेनेबा बेफोरो जोंनि उथ्रिसारनो हायैनि जाहोनाबो गोबां दङ बुंनो थाङोबाथ' दा बुंनो थाङोबा गोबां दङ थेवबो एसे बुंनोसै आङो जाहोनफोरखौ जाहोना जाहैबाय जोंनि गिबियाव बिमा फिफानि जोंनि जोथोन लानाय बे मोनसे जोंनि बिमा फिफाया माखासे जाहोननि थाखाय जेनेबा न' न'ख नख'राव जेनेबा गैयिनि थाखाय जेनेबा गैजा रोङिनि थाखाय जेनेबा बाहेरायाव सानसे मानि खामानि मावहैयो दा फिसाफोरखौ सानसे मानि नुला जोथो थोन लाला दा बेफोर फिसाया मा मावदों मा मावाखै बेखौथ' बिमा फिफाया नुलाना दा बेफोरनि थाखाय गथ'आ फरायदों ना फरायाखै मा खालामदों सानसे फरायसालियाव थांदों ना थाङाखै बेफोरखौ माने माबा लानो जोथोन लानो थाखाय खबर लानो थाखाय बिमा बिफाया बांद्राय सम मोना नालाय दा बेफोरबो मोनसे जाहोन जायो फरायनाय हायैनि उथ्रिसारनो हायैनि जाहोना आरो बेबो थाबाय मोनसे आरो जोंनि मा होनोमोनलाय दानि एसे जोंनि दानि जुगाव आरोना दा दानि बोथोराव आरोना माने जानबुं गिबियाव बे जानबुंनि थाखायबो माने जोंनि गथ'फ्रा माखासे जें जेंना सोमजिगासि आरोखि ना फरायनाय समाव मबाइल नायनाय सोर जोंबा मेसेज गेलेनाय फन सोरजोंबा जानबुं रायलायनाय दा बैफोर खारननि थाखायनो समा गोबां बारगलांनायनि थाउनाव फरायनायाव माने ला फरायनायाव माने माबा जालांबाय आरोखि ना गोबां माबा जालांबाय उन जालांबाय आरोखि ना दा बेफोरनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा फरायनायाव एसे माबा जाबाय आरोखि ना दुरबल जाबाय आरो ना फरायनो थाखाय माने फरायनायफ्राव एसे दुरबल जानायनि जाहोनाव माने बेफोर थाखो नाइन थाखो गु जिखौ माने पास जानो बिराद गोब्राब जाबाय आरोखि ना
आरो आं मिथिनायावथ' दा गाहाइ जाहोनानो नों होननायाबो नोंगौ नोंथां जाहोनफोरा बेबो मोनसे माखासे आरो आरो आं मिथिबावनाय मोनसेया जाहैबाय बे बांसिन दानि जंमोन बैसोआव ना
औ
ओ दे बि निसाजों गफबनानै थाया नङा होमबा
औ उम
बेबोथ' मोनसे जागोन बादि मोनो आङो
औ बेबो बेबो जाहोन बेबो गुबै जाहोन औ गोलैबाय निसानि थाखायबो जाय लोगोफोरजों थांबाय बायेरायाव ओंखारलांबाय निसा जाबाय थांखु सोब्बाय, बिरिसोब्बाय बिदिनो निसा बुस्थुखौनो जाबाय दा बेफोर जाहोनाव माने जोंनि फरायसाफोरा फरायनायाव गोबां बां उन जाबाय आरोना लोरबां जाबाय औ।
औ जोंना रायजलायनायनि टाइमाबो जागाय खोमा दोन्थ'लायसै।
औ दे दे नोंथां दे उम उनाव रायज्लायनोसै दे नोंथां।